औ खोनादों नोंथां।
अ अ थ' मा खालामदों नोंथां दायो?
आंथ' ओरैनोसो दं नै जिरायनानै।
अ अ ओ नोंथाङा ओरैनो दङब्ला जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायजागोन ना नोंथां?
सावरायजागोन औ।
औ औ अब्ला नोंथां जोङो हान्थामेलानि सोमोन्दै सावरायजागोन नामा दसे।
सावरायजागोन नोंथां औ।
औ औ थ' नोंथाङा जेनबा ओ मोननै खान्थियाव सावरायदो ना नोंथां मोननै खान्थियाव सावरायदोनि दोरोङारि आरो आथिखालनि जि हान्थामेला बेनि सायाव ना?
औ जागोन नोंथां।
औ औ एसे बरनायनानै हरदो।
हान्था मेलानि सोमोन्दै आरो ना।
औ औ।
हान्था मेला होनोबाथ ओरैनो जों थांलाय फैलाय
औ।
राहा लामा बेफोरखौनो बुजियो आरो।
औ औ नंगौ औ औ। नोंगौ नोंथां।
दानि दानि हान्था मेलायाव थ'
औ औ नंगौ गोरलै जाबाय।
सिगांनि दोरोङारि हान्था मेलायावथ' बिराद माने जेंना खस्थ'फोरखौ नुहुरोमोन आरो जोङो।
औ जोबोद खस्थ'मोन औ।
औ। जेराव मोनसे गिलिर अजन दिखोना लाबोनो थाखाय गराय गारि मैसो गारि
औ।
मैदेर बेफोरनि बेफोरखौ बाहायनायखौ जों नुयोमोन आरो गोदोनि मानसिखौ।
औ औ नंगौ।
बिराद खस्थ'खौ नुहरोमोन आरो ना जोङो गोदोनि हान्था मेलानि बागै नाहरबा।
औ नंगौ नोंथां।
नाथाय दायो आथिखालनि हान्था मेलायावथ' गोबां गोरलै। आदबजों। हान्था मेला खालामनायखौ जों नुयो आरो
औ औ सहस थांलाय फैलाय।
ओं। थांलाइ फैलाय। थांलाय फैलायनि बेलायाव आथिखालावथ' दा गारि मथर।
औ।
सिगांनि समावथ' थाबायनांगौसो जायोमोन ना?
गोजान गोजान औ नंगौ।
नाथाय आथिखालाव गारि मथरजों गोरलैयैनो। दसे समावनो गोजानब्लाबो दसे समनि गेजेरावनो एसेबो खस्थ' गैयाबालानो जों गारि मथरनि गेजेरजों हान्था मेला खालामनो हायो आरो थांलाय फैलाय खालामनो हायो।
औ नंगौ नोंथां।
ओरैनो गिलिर अजन रोगानो हान्थाामेला खालामनो थाखायबो जों आथिखालनि मुगायाव गारि मथरजोंनो गोरलैयैनो एसे खस्थ' गैयाबालानो दसे समनि गेजेरावनो बा एसे समनि जोङो हान्थाम थांलाय फैलाय खालामनानै हान्था मेलाखौ खालामनो हायो आरो
औ औ नंगौ नोंथां।
बिब्दिनो दानि आरो दानि आरो गोदोनि हान्थामेला खालामनायाव गोबां फारागखौ नुहुरो आरो जोङो।
औ औ
सिगांनिखौ जोबोद खस्थ'खौ नुहुरोमोन। नाथाय आथिखालनिखौ जोबोद गोरलै आदबजों हान्थामेला खालामनायखौ नुहुरसै आरो
औ औ सैथो। औ
नोंथाङाबो हान्थामेलानि बाहागोफोरखौ एसे बुंनो हाग गोन नामा?
औ औ हागोन नोंथां हागोन।
नोंथांनिफ्रायबो आं एसे मिथ थिनो लुबैदों आरो।
औ औ औ थारैनो।
सुंद'यैनो एसे बुंनो हाग आरो
औ औ जेरैबायदि नोंथाङा फोरमायदों दोरोङारि आरो आथिखालनि गोदान मुगानि जि गोनोखोआरि हान्मेला मोन्नैनि गेजेराव थारैनो गोबां फारागथि दङ गोबां होननानै बुङोब्ला फारागआथ' हा आरो अख्रांनि समान बायदि आथिखालनि फारागा नङा होमबा नों
औ नंगौ।
ओ गुबैयै नोंथाङा जेरैबायदि फोरमायनाय जेन'बा हान्थामेला होनोब्लाथ' जोङो रोगाथाय राहा एबा दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम हान्थिनायाव जायनि हेफाजाब लायो जों बेखौनो बुजि मोनो। आरो बेनिफ्राय हान्थामेलानि जि बाहायथि बेथ' गोदोनिफ्रायनो दंबाय दङ' आथिखालसिम। ओ नाथायबा जों बेखौ दोरोङारि आरो गोदान मुगानि हान्थामेला बे मोननै बाहागोआव बोखावनो हायो।
औ औ।
समाव थांलाय फैलाय राहानि ओ थाखाय जेरै गोबां नोंथाङा बावैसो बुंलांनाय बायदि मैदेरानो होन गराइ गारि, मोसौ गारि, मैसो गारि उद गाद'फोरनि थांलाय फैलाय जि हान्थामेला राहा बेफोरखौ बाहायनाय जायोमोन गिदिर गिदिर मुवा बेसादफोरखौ दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय एबा जों गोजान लामा हान्थिनो थाखाय बेफोर राहानि बेफोरो माने माखासे जोंनि जोंनि माने बाहायग्रा खान्थिमोन आरो
औ।
आ रुजुनानै नायोब्ला ओम गोदोनि समाव गोदोनि समाव दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम हान्थिनो थाखाय जोबोद गोबाव समनि गोनांथि जायोमोन। नाथाय आथिखालाव जोङो दसे बिदिनो माने मा होन्नानै बुंगोन थामजि साननिखौ जोङो आ जि मिनिट नैजि मिनिट गोरोन्थि जानाय नङा नामा नोंथां? मानो होननानै बुङोब्ला आथिखालाव बिरखंनि गे बिरखंनि मददाव जोङो माने जोबोद गोजान गोजान जायगाखौ दसे समावनो दानजिसे समावनो माने फोजोबनो हायो नङा होमबा?
औ।
औ हान्था मेला होननानै बुङोब्ला जोङो बिरखङानो होन बा जाहाज होन गारि हान्था मेलानि राहाफोरखौनो होन बेफोरखौ जोङो माने रायखांजोबनो हायो आरो ना?
औ नंगौ।
ओ गोदोनि समावथ' जोंना लामा सामायाबो जोबोद गाज्रि मोन थांलाय फैलायनि राहाबो मोजां नङामोन। बेनिफ्राय आ मा होननानै बुंगोन आथिखालावथ' लामाफोरा जोंना फारफ्रोमनिफ्रायबो मोजां जाबोजोबबाय। ओ सुबिदा बांबोबाय मानसिफ्रा बयहाबो माने न'खर न'खर आजिखालिथ' माने थाखायोआनो गारि हान्था मेलानि थाखाय।
औ।
होन बा बायदि रोखोमनि गोनोखोआरि मुवा बेसाद होन बेफोरो माने बयनिबो न'खर न'खर थाजोबो आथिखालाव।
औ।
जायनि जाहोनाव माने गोबां खाबु जादों मानसिफोरनि
नोंगौ।
बुंगोन नोंथां जेन'बा गोदोनि समाव ओ मानसिफोरा लोमजाबा साजायोब्ला एबा ओ बायदि रोखोमनि जाब्रबथाय जायोब्ला जोङो माने ओ देहा फाहामसालियाव लांनो थाखाय जोबोद खस्थ' जायोमोन नङा होमबा। नाथायबा जों आथिखालाव लोगो लोगोनो जाब्रबथायफोर जायोब्ला माबा मोनसे जाथायफोर जायोब्ला माने जोङो लोगो लोगोनो ओ बेफोर बेफोरखौ माने जोङो देहा फाहामसालियाव लांनो गोरलै जाबाय आरो जेन'बा गोरलैयैनो जोङो लांलाय लाबोलाय खालामनो हायो।
औ।
आरो ओ सुबुंफोरा समखौ जोङो गोबां संरै खा खालामनानै लाखिनो हादों। गोबाव सम। जाय खामानिया लादोंमोन बियो दानसे समावनो जादों ओ रांखान्थियानि रांखान्थियारि बेलायावनो होन बेनिफ्राय रां आरजिनायनि बेलायावनो होन बेफोर गासैयावबो माने हेफाजाब होदों आरो हान्था मेलाया।
औ औ नंगौ।
औ औ बेफार फालांगिनि बेलायाव हान्थामेलानि बाहायथिखौ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो।
बेफार फालांगिनि बेलायाव सिगां नि दारिमिनारि। मुगायाव गोबां खस्थ'खौ नुहुरोमोन जोङो।
औ।
जेराव फालांगि खालामनो थाखाय मोजां लामा गैयामोन। गारि मट टर गैयामोन गोदोनि समावथ'।
औ औ।
गराय गारि। मैसो गारिफोरनि गेजे जों खस्थ'यैब्लाबो थांलाय फैलाय हान्था मेला खालामनानै फालांगि खालामोमोन आरो।
औ औ।
नाथाय आथिखालनि मुगायावथ' बेफार फालांगि खालामनो थाखाय। थांलाय फैलायनि लामा। लामाफ्राबो जोबोद मोजां जाबाय।
औ।
आरो गारि मथरजोंसो थांलाय फैलाय खालामसै नालाय। हान्था मेला खालामनायाव जोबोद गोरलै जाबाय माने।
औ नंगौ।
समफोरखौबो। सिगांनि समावथ' गोबां माखासे गोबां सम आरो खस्थ' नांगौ जायोमोन नाथाय आथिखालनि थांलाय फैलाय हा थांलाय फैलायाव दसे सम आरो खस्थ' नांला आरो थांनो फैलाय खालामनो थाखाय हानथा मे आदि दानि आथिखालनि हान्था मेला खालामनायाव जोबोद गोरलै जानानानै फैबाय माने फालांगि खालामनोबो
नंगौ
जों नुहुरो आरो गोदोनि दारिमिनारि थांलाय फैलाय हान्थामेला आरो दानि आथिखालनि हान्था मेलायाव गोबां जौगानायखौ हा आरो अख्रां नों दहाय बुंनाय बायदि हा आरो उख्रां जौगानायखौ जों नुहुरसै आरो
औ औ नंगौ।
बिदिनो नोंथां जेने'बा फारागफोरखौ जों बुंनानै फोजोबनो हाया नङा होमबा
औ नंगौ।
औ जेसेबांखिनि गोसोआव फैदों जोङो सानदांनो हादों बेफोर बाथ्राखौसो जोङो जेनेबा सानैजों सावरायलायदों आरो ना।
औ बेनिनो गेजेराव गोबां दंबावो आरोना जों जोंबो
औ औ थ' राय्लायगौ मानि बांगौ नोंथां जोंनि जे सानैजों सावरायलायनायखौ जों एसेयावनो लाखि जासिगोन नामा?
औ जागोन दे।
औ औ दे नोंथां ना।
औ दे गोजोननाय थाबाय दे औ